हेल'।
औ।
ओ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना?
औ औ दा ओरैनो दंथयो।
औ नोंथांजों। मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
हागोन दे औ।
औ। ओ मबाइल मबाइल। बाहायनाया आथिखाल मुगायाव फरायसा जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैदों आरो माबायदि मोजां एबा मोजां खामानि मावनो हादों मबाइल बाहायनानै बेनि सायाव फंनैसो ओ मबाइल मबाइल बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ' फरायसाफोरनि जिउआव आं मोजांखौ बुंनोसै माखासे मबाइल बाहाय फरायसना जिउआव मबाइल बाहायनायाथ' मबाइल बाहायनानै जोङो गोबां मबाइलनिफ्राय मोजां मोजां रोंगौथिफोरखौ सोलोंनो हादों जों जेरै जों लेखायाव मोनै माखासे माखासे जिनिसफोरखौबो जों मबाइलाव मबाइलाव नायनानै सोलोंनो हादों जों गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगाफोरनि नुफेरै गुबुन गुबुन
माने गुबुननि गोजान गोजान जायगाफोरनि माने मिथियोै रादाबफोरखौबो जों माने मिथिनो हाबाय
औ मबाइलनि गेजेरजों
बेजों लोगोसेनो जों माबा मोनसे जेनेबा मोनथियाब्ला मानिबा सोंनायनि फिन मोनथि जेनेबा जों माने बेयाव मबाइलाव जोङो सार्च खालामबानो मोननो हायो नालाय बेजों लोगोसेनो जोंना माखासे जेरै अबेबा जायगाफ्राव माने माखासे जाथायफोर जायो बेखौबो माने जों अनलाइन जोहैनो मिथियो नालाय माबे गाज्रि बिथिं होना बुंबा माने जोंना नै दा फरायसा समाव माने बांसिन दानो जोंना माने मबाइलजों गोदोसोनानै थायो माने उन्दै समावनो माने मबाइल लानानै जोंना माने गावनि फरायनाय समखौ माने ससेयावनो आद्रा खालामना लायो आरो माने मबाइला जोंना ओरैबायाददि जायो जायफोर माने मोजाङै बाहायनो रोङो बिसनि थाखायनो मोजां जायो नाथाय जायफोर माने मबाइलखौ बाहायनो रोङा बिसोरनि थाखाय माने मबाइल गाज्रि जानानै फैयो आरो माने जोंथ' बाहायनो रोंबांबा फरायसा समाव जेबां गोबां माने हेफाजाब मोनो आरो मबाइलनिफ्राय बिदिनो जों बबेबा मोनसे जायगाफ्राव थाङोबाबो माने मबाइलनि मेपआव नायनानै जों माने सहैनो हायो जे अबेबा मोनसे जायगा फोरखौ मिथियाब्लाबाबो आरो बिदिनो जों मबाइलाव गोसोबानो माबा मोनसे जेनेबा मुभि जा मा जा बेफोरखौ जों नायनो हायो। बाट सिगांनि समावथ' माने जोंनिया माबा सिनेमाफोर नायनोबाबो जोंनिया अबेबा खर्दाफ्रावसो अबेबा सिनेमा हलफ्रावसो थांनांगौ जायोमोन आरो जेनेबा सिनेमा हला द दासिमबो दङ अब्लाबो माने जोंनिया दा बांसिनैनो न'आवनो थानानै मबाइलावनो गासिखौबो नुजोबो नालाय जोंना बेखायनो माने बांसिन मबाइलखौ मबाइलावनो नायजोबो आरो जेरै जोंना इउटुब होन इउटुबावथ' जों औ नांगौ जानाय जेनेबा मबाइलफोरखौ जों माने सार्च खालामबानो मोननो हायो। बिदिनो गोबां रोखोमनि माने एप्सफोर दं बेयाव माने जोङो गोसोबायदि मुभिफोर नायनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंना दा जेरै अवाल्ड काप जागासिनो बेफोरखौबो जों नायनो हायो।
औ
गुबुन गुबुन खान्ट्रिनि माखासे रादाबफोरखौबो जों मोनथिनो हायो माबोरै जायो माबोरै थायो गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों माने मबाइल नि जोहैनो मोनथिनो हायो आरो
औ आरो जों मबाइलनि गेजेरजों अवाटसएप अवाटसएप बायदिनि गेजेरजों जों सा गुबुन सासेनो खौरां मिथिहोनो हानाय जायो
औ
नि गेजेरजों जों मोनसे कमिटि बानायनानै बेवहाय सावरायनो हानाय जायो बेफोर बेफोरबायदिजों जों गोबां माखासे रोंगौथिफोरखौ जों मबाइलनि गेजेरजोंबो मोननो हानाय जायो नङा होमबा
औ औ नोंगौ
औ
ओ बेजों लोगोसेनो जोंना माने मोनसे समाव जोंना कर'ना भाइरास बे जानानै थांबाय बेयावबो माने फरायसा समनि थाखाय गोबां माने हेफाजाब होनाय जादों आरो जोंनाथ' बे कर'ना जे भाइरास बेनि समाव माने जोंना न'निफ्रायनो एबा गामिनिफ्रायनो ओंखारनो मोनि जादोंमोनना बे समाव माने जोंनि फरायसानि स्कुल थांनाय फैनाय बियो माने गैया जालांदोंमोन जाहोनाव जों माने न'आव थानानै
औ
माने मबेलनि जेरै अनलाइन क्लास लानो हदोंमोन आरो बेयाव जेरै स्कुलाव जेरैबायाददि बिदि क्लास लायो बेयावबो माने जों अनलाइन क्लास लानो हादोंमोन अ बेजों लोगोसेनो जोंना आरो गाज्रि बिथिङाव बुंनो थांलायबा माने जोंना अबेबा जेनेबा माबा मोनसे जादोंबाबो जोंना मा होनो जोंनि नैबे स्टुडेन्ट लाइफआव बाहायनो रोङा माने खैफोद जानायखौ नुदों आरो बांसिनै
औ
गाननि मोजां लोगो मोननाय बांसिनथ' जोंनि माने मानसिफ्रा बांसिन गाज्रिखौसो सेखायो नालाय जोंनि फरायसा समाव बांसिन गाज्रिखौसो मोजां मोनखायो बिदिनो गाज्रिखौसो बांसिन बाहायनो मोनो आरो मबाइलावहाय जायफोर बाहायनो रोङा
जायफोर गावनि गोसोखौ हमथानो हाया बैफोरबायदि फरायसाफ्रानो गावसिनि जिउ खौ खैफोदाव खोख्लैदों
औ
जेरै जेरै गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिसोरो गुबुन गुबुन गाज्रि खामानि मावहैनाय गुबुन फोरजों बिदिनो गाज्रि सावगारि सेबखांनाय बेफोरबायदिखौ गावसोरनि सानस'नो हायैनि थाखाय बेफोरबायाददि गाज्रि खामानियाव थांदों नङा होमा
औ औ
आरो
ओ
बेनि अनगायै चेनेल खुलिनानै माने गोबां रां आरजिसै आरोना बे जोंना माने मोजां बिथिङाव थांबाय माने जायफोर मोजां बाहायनो रोंदों बिसोर माने अबेबा थांबाबो अबेबा मोनसे खालामबाबो माबा मोनसे मोनसे जाबाबो बेखौ मोनसे कन्टेन् खालामनानै बेखौनो फेसबुक एबा इउटुबाव जों माने भिडिअ' एबा जोंनि फट'फोरखौ एगारनानै माने रां आरजि आरो जायफोर मोजां बिथिङाव बाहायनो रोंनो आरो बेनि अनगायैबो जोंना दा इन्सटाग्राम दं बेफोरावबो जों माने गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ आरो जों मबाइलनि गेजेरजों माबा मोनसे गोनांथार गोनांथार बाथ्राफोरखौ मिथिनाय मिथिनो हायो जोङो जों जों न'आव थानानैनो गासेै मबाइलनि गेजेरजों माखासे टिउसनफोर लानो हायो जों क्लासनि सोमोन्दै दा दाथ' गोबां गोबां मोनसेै लेखाफोर लेखानि सोमोन्दै क्लासनि सोमोन्दै गोबां गोबां बिदिनो इउटुबार इउटुबारफोरा चेनेल बानायहनानै इउटुबाव नागारनानै होयो मा मोजां मोजां फोरोंथाइ होनाय बेफोरबायदि खौ नागारना होयो बेनि थाखाय जों फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जादों बे बे मोनसे खामानिया बेनि बेनि बेवहाय जोङो मोजां सोलोंनो खाबु मोनो आरो
औ माने अबेबा एन्सारफोरखौ माने मोजाङै मोनथिजोबाबा माने बेखौ गुवारै माने एक्सप्लेन खालामनानैबो जोंनो होनो हाबाय आरो दाथ' जोंना ए आइ ए आइ आवथ' जों गोबां रोखोमनि माने जेनेबा भिडिअ होन
आरो फट' होनदों माने इदित खालामनो हायो आरो इयाथ' दा गोबां ट्रेन्दिं जाखाना दङना जोंनियाव बांसिन जों माने मबाइलाव दा इ आइ फोरफोरखौ माने बाहायनायखौ नुयो आरो बेयाय दा बर्थ'मान माने ट्रेन्दिं जाफुथारना दं नालाय
औ
औ आरो माने फरायसा समाव जोंनिया माने बांसिनै मबाइलखौनो बाहायनाय नुखायो आरो बबेबा माने सोरनिबा लोगोजोंबो माने सोमोन्दोआ मोजां थाबाय जोंना गोजाननि सोमोन्दोखौबो जों लाखिबाय थानो हाबाय आरो मबाइलनि जै जोंना माने खम सम जोंनि गेजेरावनो अबेबा मोनसे खौरां हरनो नांबावो जोंना सिगां समावथ' माने जोंना लाइजामसो बाहायनांगौ जायो ना
बेलाइजामाथ' मोनहैनो बिदिनो समावथ' सप्तासे गाहाम नाङोमोन नाथाय दानियाथ' माने फननि जोहै माने एबा एसमसन ज जोंना दसेनो खम समनि गेजेरावनो जों मावनानै लानो हायो आरो मिथिहोनो हायो औ आरो खौरांफोरखौ मिथिनोबाबो जों खम समनि गेजेराव आवनो मोनथिनो हाबाय सिगांनि समावथ' माने लाइजामजोंमोन नालाय जोंना मोनथिनो थाखाय गोबाव सम नांगौमोन नाथाय दानायाथ' जोंना से सेकेणडफ्रावनो एबा नै सेकेणडफ्रावनो माने फोरमाय हरनो हायो गासिबो बो माने खौरांफोरखौ मिथिनोबो हाबाय बबेयाव मा जादोंं अबेयाव मा जायाखै दाब दाब जायगायाव बिदिनो गोबां माने खैफोद जा मा जा बेफोरनि मोजां गाज्रि खबरखौबो जों माने मबाइलावनो मिथिजोबनो हायोना
औ औ ओ मबेलनि जा मबाइलनि गेजेरजोंनो जों गुबुन जायगायाव थाङा लासे गुबुननि समायना नुथायफोरखौ जों नुनो हायो
ओम
ओ नोंथां होमबा जोंनि बे रायलायनाया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ जायो नोंथां औ
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां